खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों दे।
ओ हर गेजेरनि ओ गोजोन हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
दा गिबियावनो आं ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों बर'फोरा माबादि आबाद मावना जायोमोन एबा जों माइ आबादखौ माबोरै मावो बेनि एसे ओ रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
दा गिबियाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला माइ आबादा जोंनि ओ बर' सुबुंनि गुबै जिउ राहा होनना बुंनाय जायो आरो गिबियावनो।
औ।
दा जोंहा माइ गायनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन खोथिया। बा जों खोथिया फोनोब्ला जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन माइज्लि माइ। दा माइज्लि माइखौ जोङो बोसोराव मोननाय ओ मोननानै दोननायबो जानो हागौ एबा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनोबो हायो आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो बै माइलिखौ लाबोनानै ओ फाथो बस्थाययाव जोङो ओ सोनानै आरामसे खाथेना जोङो फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा बिब्दिनो बेखौ जोङो ओ साननै एबा हरथामनि गेजेर औ सोमना दोनो। दा बेखौ सोमखांनानै जोङो बोखांना लाबोनानै ओ ननि से ननि जे जोंनि हायाव माने बेखौ मोजाङै फोराननानै दोनो आरो जाहाथे बैयाव थानाय दैफोरा रानो।
औ
दा बैखौबो जोङो ओ हरसे एबा हरनै दोनगोन आरो दा बेखौ दोनखांनानै जोंहा फैगोन खोथिया फोनो दुब्लि दा बेैयाव जोङो जोंहा जेसेबां बिबांनि जोंहा माइ गायगोन एसेबां बिबांनिनो जोङो ओ जोंनो दब्लाय नांगोन आरो। ओ जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै अब्ला जों बेखौ हालेव ग्रोनांगोन। जेरै ओ नांगोलजों मोसौ हालिसे लानानै जोङो हालौवनायखौ नुयोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय जोङो दानि जुग गाव नुनो मोन्दों। ट्रेक्टर बायदिसिना मेचिनजों हालेवनाय दा गिबियाव जों बेखौ ओ हालेवना लाग्रोनांगोन लाखांनानै ओ जों बेयाव ओ जेरै खायफा हायाव दै थाया। दा दैज्लां बोथोर नालाय दैया थाखायो। नाथाय जों दै गैयाब्ला ओ मेचिनजों होनाय जायो आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जोङो दै होनानै ओ बेखौ थुल थुल खालामनानै मै होनानै स्लिम खालामगोन खालाम खांनानै जोङो। जोंहा सोमनानै दोननाय एबा बेखौ ओ जेरै माइजलिया बेखौ जोङो खादायाव लाना फैनानै माने जों बेयाव सारगोन आरो। सारनानै आरामसे दिनो आङो हरसेबा हरनैनि गेजेराव बियो गाजा खिलिनो हमगोन। जा खोथिया अब्ला जों बेखौ जे जोंनि ओ न' खाथिनि खाथि खालानि जेरै मोसौ, बोरमा बायदिसिना जुनारा जानो हायि बायदि जों बेयाव बेरा होगोन जेरै औवानि एबा अ' जोङो हाथाय बाजारनि नेट बेफोरखौ जोङो होथेगोन। मानोना जोंहा जोंनि मोसौ, बोरमाया बेफोरखौ जायो आरो।
औ
दा जोंहा फैबाय माय माय गायनाय माय गायनोब्ला जोंनो गुवार फोथार नांगोन। दा बै फोथारखौ जोङो ओ जेरै जोङो खोथिया फोनायाव हालेवदोंमोन एबा खारायदोंमोन। बैखौ जोङो मोजाङै हालेवना लाग्रोनांगोन आरो। माने गोथौ हायाव बांसिन माइ जानायखौ जों नुनो मोनो नालाय। जोंङो गोथौ हायाव बै माइ गायगोन आरो बांसिन गायनायखौ नुयो। दा बिब्दिनो जोङो बैयावबो मोजाङै आलि खोना लानानै दब्लायबा द जे दब्लायसे दब्लायसे आलि मोजाङै खोना लानानै जों बेयाव जोंनि खोथियाखौ फुनानै एबा जोङो जों खोथिया फुनोब्ला गिबियाव जोंनो आइजो एबा हौवाफोरनि गोनांथि नांगोन। मानोना जोङो हारसिङै गायनो हाया।
ओ गोबां बिबांनि हाखौ दा बेनिखायनो जोङो लोगो लानानै जोङो खोथिया फो फुखांनानै जोङो। जाखिनि जाहा माइ गायगोन बै फोथाराव जोङो। माइ गायगोन आरो बिबदिनो लोगो लानानै एबा हाजिरा लानानै।
औ
दा बिबदिनो ओ सप्तासे एबा सप्तानैनि गेजेराव बै माया सोमखोर महरै जानो हमबोगोन। बिब्दिनो दानसे दाननैनि गेजेराव ओ गोजौ जाबोगोन। आरो बै गोजौ एबा ओ देरबोनायनि गेजेरजों बै माइयाव बायदिसिना जेरै गुमा एम्फौ एनला बायदिसिना रोखोमनि बागोन बै जोंनि माइआव दा बैफोरो जोंनि माइयाव बायोब्ला एबा एम्फौ एनला थायोब्ला जोंनि माइया ओ मोजाङै जाया एबा बियोर बिबार बारनो खाबु मोना बेनिखायनो जों बिसोरखौ ओ बुथारनो थाखाय जेरै रासायनारि हासा बायदि रोखोमनि मुलि बाहायो। दा बिब्दि मुलि बाहायनानै ओ जोंहा फैगोन रासायनारि हासार होनाय जाहाथे जोंनि माइआ ओ बिबार एबा जोंनि माइआ बुजा जायो आरो बिनि थाखायनो जोङो बायदिसिना हासारबो बाहायो दा बै हासारफोरखौ बाहायखांनानै जोंहा फैगोन जेरै बेयाव बायदिसिना हाग्रा रज'यो दा बै हाग्राखौ जोङो मुलि होनानै बुथारजोबनो हाया बेनिखायनो जोङो ओ जोंनि न'निनो लांगोनानि एबा जोंनिनो लोगो जोङो हाजिरा लानानै बै हाग्राफोरखौ फुनायखौ नुनो मोनो आरो दा बै हाग्राखौ खांनानै ओ जोंहा माइआ एसे मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनगोन। अब्लाना समजों लोगोसे एबा जोंहा इंराजिंनि दिडिसेम्बर एबा जानुवारि फेब्रुवारिफोराव माइआ मोनहैनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बै माइखौ जोङो हाखांनानै न'आव लाबोगोन आरो। जेरै बेखौ माइ नानाय बुङो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों नुनो मोनदों माने मेसिनजों जोङो दब्लायावनो जे जोङो फारसेथिं माइखौ हालांबाय थानो हायो फारसेथिं माइआ गलांबाय थायो फारसेसिं ओ जिगाबा गलाङो बिबदि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा जोंनि बर' गामि ओनसोलावबो बेबायदि मेसिना फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ।
दा बेबादिनो ओ नोंथांमोननि गामियावबो जे ओ गोदोनि ओ जुगनि बादिनो माइ गायोना ना दानि जुगनि मेसिनारिफोरजों माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो नो
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथोआनो आरो। जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दि माइ आबादखौ मावनाय जायो जोङो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दियैनो मावनायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो। ओ जोंना गोदोनि बायदि हुदा खौ जोङो दा मा होनो आथिखाल समाव बाहायनायखौ नुलया आरो। मानो होनोब्ला जोंना गोदो जेरै मोसौ हालिजों फुङावनो जोङो नांगोल जंगाल लानानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो थाङोमोन। ओ बै समाव जोंना देहा फोराबो जोबोर गोख्रोङै दंमोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे ओ एसेबां लाइमोनफोराबो गोख्रों नंला आरो मानो होनोब्ला जोंना आबाद फोथारफोराव बा जोंना मैगं बायदिफोराव जोंना बांसिन मुलिफोर होनाय जायो नालाय। फ्रा। यनो जोंना देहाफोराबो लोरबां जालांनो हमबाय आरो ओ नाथाय जोंना ओ मोनसे सुबिदाया मोजां जादों जे नोंथाङा जेरैबायदि दि फोरमायदों जोंना आथिखालाव ओ बायदिसिना जेरै हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर बायदि बाहायनाय जायो। बिब्दिखौ जोंना ओ बाहायनानै एसे खम समावनो जोंना खामानिफोरा जायो आरो आरो जोंना सानसेयावनो गोबां हाफोरखौ जोङो हालेवनो हानायखौबो जोङो नुदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना ओ जोंनि ओन सोलाव जोङो नुदों जे गोदो जेरै जोंना मोसौ हालिफोरजोंसो जोंना बिबदिनो माइ गायनाय समावबो मै बायदि होयोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव बिब्दिखौ नुला आरो जोंना माइ गायनायावबो जोङो मेसिन फोरजोंसो गायनायखौ नुयो आरो जोङो हानाय समावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दिनो जोङो मेसिनफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो ओ आरो जोंना आबाद फोथारफोराव नुदों जे आथिखालाव जोंना हाफोरा एसेबांबो हासार गैयि जालांबाय नालाय ओ बेनिखायनो जोङो बेवहाय हासार फोरखौ गोबां बिबांनि होआब्ला जोंना आबादफोरा जायैखौ जोङो ओ नुगासिनो दं आरो जायनि जाहोनाव जोंना ओ गोबां आबादाव जोङो बायदिसिना रोखोमनि हासार बा जोङो मुलिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना ओ माइ आबादाव माइ आबादावल' नङा जोंना जेरै उफ्रा आबाद फोरबो दङ बेवहायबो जोङो गोबां मुलिफोर होनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना बेसर आबादफोरावथ' नांगौनि बारा जोङो मुलिफोर बा रासायनारिक हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेरै ओ बोथोर लानानै बोथोर जोंना गुबुन गुबुन आबाद मावो नालाय बेनिखाय जोंना दा दैज्लां समाव जेरै दैज्लांनि जोगोनार बा पटल बायदिसिना जोङो ओ गोबां बिबांनि मावोब्ला जोङो बेवहाय गोबां बिबांनि मुलिफोर बा रासायनारिक हासारफोर बाहायनायखौ नुयो आरो। ओ नाथाय जोङो न'फोरावल' एसे एला जोङो जानो थाखाय बा बेवहाय बांद्राय बिब्दि मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो थाङाखै आरो नोंथां।
औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि माइ आबादनि अनगायैबो उफ्रा आबादफोर मावनाय जायो ना नोंथां?
औ मावो नोंथां दा बिबदिनो गोबां रोखोमनि माइ आबाददि अनगायैबो मावनाय जायो आरो।
औ।
दा ओ नोंथाङा बुंलांबाय जे जोंहा माइ आबाद मावखांनानै जोंहा फैयो मेसें बोथोर। दा मेसें बोथोराव जेरै ओ बेसर फोनाय होनो दा बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोनो। दा नोंथाङा बुंलांखाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै आलु पटल मथर बायदिसिना गायनायखौ नुनो मोनो। दा ओ सिगाङावनो नोंथां बुं लांखाबाय जे जोंहा गोदोनि समनि बादि जोंनाव बेफोरबायदि बोलो गैला मावनो हानायनि दा मानो होनोब्ला नोंथां नोंथाङा बुंलांखादों जे दानि जे आबाद मावनायाव जोंहा गोबां बिबांनि मुलि रासायनारि बायदिसिना होनाय जायो बे फोरखौ जानानै जोंहा माने बेमारबो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बांसिनखौनो जों जानाय नु नुनो मोनदों माना गोदोनि समाव जोंहा ओ जोङो आबाद मावोब्लाबो जोंनो मुलि एबा रासायनारि नि गोनांथि गैयोमोन जोंहा ओ मोसौनिफ्राय ओ बे गोबोरखि बुङो बै गोबोरखिफोरनिफ्रायनो जोङो ओ मिथिंगायारि हासार महरै बाहायोमोन आरो बे बैफोरखौनो। अब्लानो जोंना जोंनि जे आबाद मावनाय बेफोरो मोजाङै जायोमोन।
औ
दा बिदिनो दानि जुगावथ' बैफोर हासारा खामानि होला मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि आबहावायाबो एसेबां गोदोनि बादि मोजां नंला गुबुंले जालांबाय दा बिब्दिनो ओ एसे मुलि होआब्लानो जोंनि आबादा मोजां जाया जोंहा देरनो थाखायब्लाबो जों बेखौ देरनायनि मुलि होनां गोन जे फिथाइ थायाब्ला फिथाइ थायनायनि मुलि होनांगोन। दा गोबां रोखोमनि इदि मुलि होआब्ला माने जाला आरो
दा बिब्दिनो जोंनि आबादा मोजां जायोब्लाबो माने नुनायाव मो जांब्लाबो माने बियो जानायाव जोंनि देहानि थाखाय एसेबां मोजां नंला आरो दा जों बर'फ्रा गुबैयै माइ आबादखौ मावो नंगौ नाथाय बै माइ आबादावबो जोंहा बारा बिबांनिथ' जोङो मुलि होआ थेवबो ओ खायसेया माने मोजां जाबावथो बिब्दि होननानै माने गोबां रोखोमनि मुलि होयो।
औ
दा बिदिनो गोबां खहा जानायखौबो नु नुनो मोन्दों आरो मुलाम्फा जानायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा जोङो समाव जाना फैबाय दा बुंजोबबाबो बुंजोबनो हाया। दा नोंथाङा जाखिनि बुंबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ